औ खोनादोंना?
औ औ खोनादों खोनादों
अ अ नोंथाङा ओ फ्रि दङ नामा दायो?
औ आङो फ्रियानो दङ।
अ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ससियेल मिडियानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादों नोंथां।
अ ससियेल मिडिया सावरायजागोन दे सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै नामा नोंथां?
दे जागोन दे औ
औ ससियेल मिडिया होनना बुङोब्लाथ' जोंहा दायो गोबां माने ओ दानि मुगायाव माने ससियेल मिडिया मोनसे मैखोम जायगा आवग्रिना दं आरो। रावबो माने ससियेल मिडियाखौ औ बाहायालासिनो माने आथिखालनिखौ रावबो सुबुं ङानो थायाखै गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि औ जेनेबा ससियेल मिडियानि बेबायदि बाहायनांगौ बेफोरखौनो मिथियामोन बा गोदोनि बे समाव जोङो रेडिअ' टिभिफोरनि गेजेरजोंनो बायदिसिना खौरां बा ओ बबेयाव मा जादों बेफोरखौ मिथिनो हायोमोन। बेनि अनगायै जोंहा ओ माने गुबुनै आथिखालनिफ्रायनो जेनेबा मबाइल बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुयोमोन आरो जायनि थाखाय ससियेल मिडियाबो माने गोदोनि समाव एसेबां माने गैयामोन दायोथ' गोबां माने गुबुन गुबुन रोखोमनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां माने खौरां मिथिनाय बा मिथियै बाथ्राखौ मिथिनाय दाबसे जायगायाव थानानैनो बुहुमनि गासैबो बाथ्राफोरखौ मिथिनो बिजिनाय बेफोर माने जानानै फैदों आरो बे ससियेल मिडिया बाहायनाया औ बाहायनायनि सायावसो सोनारो आरो बाहायनायखौ लानानै मोजांबो जानो हागौ बा गाज्रिबो जानो हागौ आरो मोजाङै बाहायोब्ला ससियेल मिडिया मोजाङानो औ माने गोबां जोंनि खामानियाव फैयो आरो। मोजां बाहायनो रोङोब्ला जिहेथु औ दायोथ' औ दावगालु मुगा बा सोलोंनाय मुगा हिसाबै जों माने गोदान गोदान बाथ्रा बा मिथियै बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो आरो दाबसे जायगायाव जानानै जोङो माने गुबुनाव थाङाब्लाबो बा बबे जायगायाव मा जाथाय जादों बेखौ जोङो माने मिथिनो हायो आरो न'आव थानानैनो। औ औ गोदोनि समावथ' बेफोरबायदि खौरांफोरखौ मिथियामोन बा रेडिअ' बा टिभिफोराव होयोब्लासो जों बे बेखौ मिथिनो हायोमोन आरो नाथाय दायो फिसा फिनला जि जाथायानो जाया मानो होनो फिसा गिदिर जिखुनु जाथाइखौ माने जाबानो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों औ बे दायो बेबायदि जादों बेखौ माने हमदांनो हायो आरो। आरो औ बेखौ बाहाय ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै जों मोजां होननानै बुङोब्ला गोबां गियान बुथुनाय बा ओ दायो फरायसाफोरा गोबां माने ससियेल मिेडियानिफ्राय गोबां हेफाजाब मोननो हा हायो आरो सोलोंथाइ लानायफोराव औ सोलोंथाइ लानायफोराव माने बेबायदिनो गोबां ओ अनलाइन क्लास लानायनि गेजेरजों बा ओ गुबुन गुबुन वेबसाइटफोराव माने एन्सार बा माबा माबि मिथि बाथ्रा बा थ्रेन्दिंआव मा सोलिबाय थादों बेफोरखौ मिथिनो हायो आरो जा माने फरायसानि थाखाय इमपर्टेन्ट बा बिनि बाथ्राफोरखौ मिथिया बेफोरखौ माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मिथिनो हायो आरो आरो बेबायदिनो गोबां आथिखालिनिबो फोरा बांसिनै ससियेल मिडियाआव माने भिडिअफोर हगारनानै गोबां रां खामानिखौबो नुनो मोनदों आरो आरो बे बिबायदिनो औ। माने जिउ खुंनाय राहा लामा हिसाबैबो खिसुमाना लादों आरो ससियेल मिडियाखौ माने गावसिनि लइफ सटाइल बा मा माबा मोनसे बिहा रोंगौथि दोङोब्ला बेफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने गुबुननोबो दिन्थिनो हादों आरो औ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै औ माने औ बेबायदिनोबो खालामनो हादों। गोबां गोबाङानो बेखौ गाज्रि रोखोमै बाहायो आरो ओम गोबां दायथ' गोबां आइजोफोराबा माने बेबायदि जानला मोनला ओ भिदिअ हगारनाय बेफोरखौ नुसै आरो आरो। ससियेल मिेडियाआवनो माने नांथाबना थायो माने जेफोर गुबुन खामानि बा फरायनाय गुबुन खामानिफोरखौ बावगारनानै ससियेल मिडियाआवनो नांथाबना थानायखौ नुनो मोनो। फाइभ माने ओ जोङो मबाइल नायोब्ला। मेगना जानायजों लोगोसे आरो मोनसे ओ बेनि सोरनिखौनायनाय खाबनानैनो बाहेरायाव ओंखारबोनो हायैबाय सि आरो बाहेरनिया मा जादों मा सोलिदों बेफोरखौ मिथिया जालाङोबा मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ। बेफोरखौ मिथिया जला आरो बेबायदिनो गाज्रि लामा गाज्रिबो होनना बुंनांगोन बेबायदियाव ससियेल मेडियाखौ बेबायदिनो ओ मोजां गाज्रि थाखाय ओ गासैबो मा बुस्थु बेदिनो मिडया जों मोजाङै बाहायनोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा आरो। मुलाम्फागोनां औ नंगौ औ। ओ नोंथाङा बे बाहायनायनि सोमोन्दै बा माबायदि बाहायो मोजां गाज्रि बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा ससियेल मिडियानि सोमोन्दै
औ फोरमाय जागोन बेे नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा ससियेल मिडियानि सोमोन्दै गोदो जों माबायदि सोलिबोयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो माबायदि सोलिग्रा जागोन नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
गोदोनि दिनाव जोङो माबा मोनसे खौरां दैथायहरदोंबा जोङो लाइजामफोर बाहायोमोन। नाथाय आथिखालावथ' जोङो गोबां जोंनि आखाइजों आखाइ नङा होमबा?
औ नंगौ।
सेकेणडआवनो मिनिटआवनो जोङो बेबायदि गोबां गोजान गोजान जायगायाव। जोङो ज माखासे मिथिनांगौ। मिथिहोहरनांगौ माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिहोहरनो हायो ना।
औ औ औ।
आरो जोङो मिथिनो गोनां खोथाफोरखौबो जोङो मिथिनो हायो बेफोरनो नंगौ आथिखालाव जोङो जोंनि समाजावल' नङा। गुबुनफोरखौबो जों नुयो नङा होमबा बेयो। एकदम जेनेरेलखौनो बुंनांगोन जोङो नङा होमबा सोरबा बायदिया। मोजाङाव बाहायदों सोरबा बायदिया गाज्रियाव बाहायदों ससियेल मिडियाफोरा।
औ औ औ।
बेबायदिनो जायनो मोजां बाहायनो रोंदों बेनो गावनि थाखायनो मुलाम्फा जादों नङा होमबा।
औ औ।
आरो जायनो गाज्रि फारसे बाहायदों गावनिनो फारसे खहा जादों। बेखौ जोङो
आथिखालाव फरायसाफोरा ससियेल मिडिया मिडिया नि गेजेरजोंनो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनदों। गोबां गियान बुथुमना लानो हादों नङा होमबा।
औ।
जोङो क्लास रुमफ्राव बा फोरोंगिरि जोंनो फोरोङि माखासे आयदाफोर बा जोङो मिथियो माखासे फरायसाफ्रा जे माखासे बिथिंफोरखौ नङा होमबा।
आथिखालाव फरायसाफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेबायदिनो गुगोल बा बायदि बायदि एप्सफोरजों सार्च खालामनानै जोङो गोबां एन्सारफोरनिफ्राय लानानै मिथिनो गोनां गोबांथार खोथाफोरखौ जों मिथिनो मिथिना लानो हानायखौ जों मोननो हायो आरो। बेबायदिनो आरो जोङो सेयार खालामलायनो हायो। नों मिथिनायखौ आंनो आं मिथिनायखौ नोंनो आरो बै लोगो जों लोगो गोबां बेबायदिनो फोसावरायनानै लानो हायो नङा होमबा।
औ।
आरो ससियेल मिडिया जोंखौ गोबां मदद खालामो हमना ला जों मोनसे समाव जोंनियाव कर'ना भाइरास जाबाय नङा होमबा। बे समाव जोङो अफलाइन क्लास लानो हाया बेबायदि मोनसे बेसेबां गिथावना थासारि ना।
समाव जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो जोङो अनलाइन क्लास लानाय बेफोराव जोङो जोंखौ गोबां मदद खालामदों नङा होमबा ससियेल मिडिया बेफोरबायदि जों मोननो हायो आरो। आरो जोङो बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि कर्सखौ गिदिर गिदिर माखासे सा ख्रि फोरनि माखासे कर्सफोरखौ जोङो अनलाइननि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बुथुमनानै लानो हायो नांगौ जानाय माखासे फारथिफोरखौ नङा होमबा। बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो। फारसेथिं जोङो गारजि नोजोराव नायोबा बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंथिलांखाबाय जेनेबा बेबायदिनो सोरबा बायदिया आरजाथावै माखासे बाथ्रा लिरनाय मोखां बिजाबनि गेजेरजों हमना ला फेसबुकफोराव जोङो सोरखौबा बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि मुं सुरनाय नङा होमबा।
औ औ नंगौ।
बायदि बायदि लिरनाय आरो समाजाव जानाय माखासे जे बुस्थुखौ जोङो फोसावनाङा जे भिडिअ' बा जाथायफोरखौ फोसावबा जोंनि समाजनि खहा जागोन बेफोरबायदि माखासे थासारिफोरखौ नायनानै जोङो जि बुस्थुआ जोंनि हारियाव बा समाजाव मुलाम्फा जाया खहा लाबो बेयो बेफोर बुस्थुखौ जोङो फोसावनाङा आरो जेनेबा। जि बुस्थुआ जोंनि थाखाय खहा लाबोगोन फोसावोबा जेनेबा दा जोंनि जेनेरेसनाव जि जाबाय आरो फैबाय थानाय स मावबो फिउसारनि जेनेरेसनाबो बेफोरखौ नुनानै बेबायदिनो जालांगोन नङा ओमबा बा बेफोरबायदि जायो आरो। बेखायनो जों ससियेल मिडियानि मोजां गाज्रिनि बेलायाव जों गोबां सावरायनो हायो।
औ औ
जोङो बेखौ ओरैनो दा नों आं रायलायनानै फोजोबनो हानाय बे थासारियाव गैया आरो जेनेबा। बुंबानो ओंखारो नङा ओमबा ससियेल मिडियानि मोजां गाज्रि। जि बायदि थासारिफोरा दा जोंनि गेजेराव जाबाय दंखायो जों मेगनजोंनो नुबाय दं खोमाजों खोनाबाय दं नङा ओमबा? बेफोरबायदि आरो मोजांनि बेलायाव जोङो बिदिनो नोंगौ मुलुगाव मा जादों बेखौ जोङो मिथियो नङा ओमबा? ससियेल मिडियानि गेजेरजों हमना ला माखासे समाव बेबायदिनो गोबां दावहा जालायबाय हादरजों हादर ना?
औ औ
बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो हाबाय बहा मा जादों? जोंनि गेजेराव दा मि थिंगायारि गोहोमाव जेनेबा मिथिंगायारिनि माखासे गोहोमाव दैबाना जायो। गिदिर गिदिर बांग्रिं मावो बहाबा बेबायदिनो सारअन्थाइ बायदिसि ना गावनानै जोङो मानसि थैलाबायनाय गोबां नु गोबां जायगायाव बिदि जायो बेफोरखौ जोंङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मो मिथिनो मोनदों आरो। नाथाय जोंनि गेजेराव ससियेल मिडिया बे मोनसे प्लेटफर्मा फैयामबाथ' जोङो बेबायदिनो गोबां मा खासे जाथायफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनाय नङामोन आरोना।
औ
दा बेनि सायाव नोंथाङा माबा बुंनो सानबावो जेनेबा ससियेल मिडियानि सायाव?
अ मानो? आंनि गोबां बाथ्राखौ
औ
ससियेल मिडिया बाहायनायनि सायावसो सो हाया आरो गावबो माबायदि बाहायो मोजांथिं बाहायो ना गाज्रिथिं बाहायो गावनि सायावसो
औ बे
बिसोरो खौ माने मोजां मोजां राहा लामा मोननो हायो आरो मोजाङै बाहायोबा। दा जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो औ आरो गा जों बाहायोबालाय गावनि थाखायनो खहा बा समाजनि थाखाय खहा बेफोरबायदिबो नुयो दा जोङो गोबां बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि बा ओ भिडअफोर बा रेकर्डंफोरबो खालामनो हायो जाय माने जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे गाज्रि बा लाजिनांथाव बाथ्रा आरो माने गुबुन हारिफोराबो नुनानै ससियेल मिडियावथ' गोबां माने गोबां गाज्रि गाज्रि माने गोबां सुबुंफोरानो बाहायो नालाय गासैबो नुजोब खायो आरो ससियेल मि मा बेयो मोजां होयोब्लाबो गाज्रि होयोब्लाबो बेनिखायनो जेसां हायो औ मोजांखौ होनो नाजानो नांगौ गावनि हारिनि बा गावनि मोजांनि थाखाय जाय माने बाख्नायथाव आरो माने बैनि बाथ्राखौ माने जोंनि हारिखौबो हाइलेट खालामनो हायो आरो नि गेजेरजों गोबां बे हारिया बेबायदि बे हारि बेबायदि दङ बेफोरखौ गुबुना नुनानै मिथियो आरो औ बिदिनो औ जों जोंनि हारिनि थाखाय बे मोजां आरो गुबुननो सिनायथि होनो हायोब्ला मोजाङै आरो बेबादिनो गोबां लुबैनो औ बर'नि संनाय खावनाय बा दोरोङारि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि सोमोनदोबो गोबां होयो जाय जों माने जोंनि हारि